खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा दा मा खालामदों
दा नै फ्रियानो आङो दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां
अ बिदिब्ला दसे सम सावरायजागोन ना नोंथांजों
औ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन
अब्ला आं मोनसे आयदा लानानै फैदो बे आयदानि सायाव सावरायनोसै अब्ला जों
औ जागोन दे नोंथां जागोन ओ आयदाखौ एसे फोरमायना होलाय नोंथां
आयदाया जाबाय सोलोंथाइ मानेखि सोलों थाइ सोलोंथाइ होननानै बुंब्लाथ' जों गोबां मानेखि गियान आरजिनायखौनो होनना बुंजागोन आरो गियान आरजिनायनि सायावनो रायज्लायनोसै ना नोंथां बिदिब्ला
जागोन दे जागोनां नोंथां जागोन दे सोलों
औ बिदिब्ला आं सिगाङावनो आंनो बुंग्रोनोसै सोलोंथाइनि बागै आरो
औ जागोन दे जागोन नोंथाङानो फोरमायग्रोना होदे एसे औ जागोन दे
औ औ जों मानेखे सोलों थाइ होनना बुंब्लाथ' जों मानेखे गियान आरजिनाय होनना बुंङोब्लाथ' जों गोबां मानेखे सिगांथ' जों मानखे सुबुंफोरखौ खोनानाय हिसाबै सुबुंफोरा गोदोथ' बेबायदि समाज दानानै बा बिदि ज' ज' थाज्लायनानै न'खर मानेखे सुंथालायनानै बिदि थायामोन होननाय खोनानो मोन्दों आरो बिजाबफोरनिफ्रायबो जों फरायनो मोन्दों बिसोरो गोदो मानि बिफांनि दनन्दर सिङावसो हाबसोनानै थानाय आरो जिखिनि जाग्रा मुवा बेसाद बेफोरखौ बिसोरो मानेखे मैहुर खालामनानै बा बिफां लाइफांनिफ्राय फिथाइ सामथाइ जानानैसो थांनानै थाबोनायखौ नुबोदोंमोन खोनाबोदों आरो नुबोआखै जोंथ' खोनाबोदों आरो बिजाबफोरनिफ्राय आरो बेबायदिनो सुबुङा नाथाय आथिखालाव फैयै फैयै माने के ज' ज' संसार जालायनानै रायजो दाल रायजो दालायनानै बेफोरबायदि मोन मोनसे गामि मोनसे समाज दानानै रायजो जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां बेहायनो जों माने के सासे मानेखे सासे सुबुंनो मानेखे गियान बा सोलोंथाइखौ जों गोबां रोखोमनि सासे सुबुंखौ आरजिनानै लानायखौ जों नुनो मोननाय जायो गिबियावनो जों मानेखे नखरनिफ्राय मोननाय गियान बा सोलोंथाइ बेखौ बुंनो हायो। बेखौ जों नखराव थानाय सुबुं बिमा बिफा बा आरो बिनि अनगायै माखासे मानेखे जोंनि आंगोफोरनिफ्राय सोरजिनानै लानाय गियान बेखौ बुंनो हायो। गिबियावनो मानेखे सासे गथ'नो गिबि गियानखौ हो होजेनो होनबा नखरनिफ्राय मोननाय गियान। आरो बिनि अनगायै जोङो माखासे गियानफोरखौ जों समाज बा गामिफोरनिफ्राय सुबुंफोरनिफ्राय नुनानै सोलोंना लानाय गियान बेखौबो जों बुंनो हायो बेबो मोनसे सोलों थाइ हिसाबैनो जोंनियाव गोग्लैगोन। आरो बिनि अनगायै जों सुबुंनो नांथारगौ होनना बुंब्ला मोनसेया जाबाय जों जाय सोलोंथाइखौ जों माने गो फरायसालियाव थांनानै लानाय बा गियान आरजिनाय सासे फोरोंगिरिबा जों बेखौ बुंनो हायो सासे फोरोंगिरिनिफ्राय लानाय गियान। बेखौ जों मानेखे बे बे सोलोंथाइनि बागैनो बुंनोसै आङो। सासे सुबुङा बे सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों माबोरै दावगानो हायो होननानै बुङोब्ला माने के बै सासे फोरोंगिरिया जिबायदि सोलोंथाइ होगोन बिनि गेजेरजों माने बे सासे सुबुङा गावखौ समाजाव सासे दिदोम बा राफोद बेबायदि माने बेखौ सुंथानानै लाखिनो हायो आरो बे सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों। आरो बे सोलोंथाइखौ जों गोदो बारा जोंनि बर' समाजनि बागैनो बुंनो आं बर' समाजाव गोदो मानेखि बेबायदि बांद्राय सोलोंथाइ लानायखौ नुनो मोनबाङा मोनना। माने के बर'फोरा गोदो आबाद मावनानै जानायखौल' गुबै राहा लामा होनना सानोमोन जानांगौ। बिनिखायनो बिसोरो मानेखि आबादखोनो गावसोरनि थांना थानायनि गुबै राहा लामा होननानै सानोमोननो। बेनिखायनो गासिबो बर' बिमा फिफाया आबाद मावनायनि फारसेल' बांसिन गथ'फोरखौ दिथा होयोमोन जानांगौ। नाथाय आथि खालाव आथिखालनि बिमा बिफाया बांसिनानो मानेखे गावनि गथ' गथायखौ सोलोंथाइनि फारसे बांसिन गियान होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मानोना आथिखालाव बांसिनै बर'फोराबो बेबायदि आबाद मावनानै जानायखौ जों बारा नुनो थांबांलिया। मानोना जिखिनि आबाद मावो बैफोरबो मानेखि बिगियानारि मुगा बा सोलोंथाइ लानानैसो जों बांसिनै मावनायखौ नुनो मोननाय जासै आरो नोंथां। आरो बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो मानेखि सासे सुबुङा गावनि जिउ खुंनाय बा जिउ दानायाव जों गोबां जाफुंनायखौ नुनो मोननाय जायो बेयो सासे जा फुंसार मानसि जेरैबायदि साख्रि बाख्रि बेफोरखौ मावनानै बियो गावनि लाइफखौ मानेखे जिउखौ मोजाङै दालांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। आरो जों बर' समाजनि सोलोंथाइखौ जों बुंनो थाङोब्ला गोदो जोंनि गामि गफा मानेखे बेफोर बायदियाव फरायसा लि गैयामोन। गैयामोननो बिनिखायनो मानेखि बारा सोलोंथाइनि फारसे बिसोरखौ दिथा होनायखौ जों नुनो मोननाय जाया। आरो जिखिनि सोलोंथाइ लानांगौ जायोब्लाबो जों गोजान लामा हान्थिनानैसो लाहैनांगौ जायोमोननो। खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां बुं।
औ ओमफ्राय बेनि अनगायै जोङो मानेगे आथिखालाव नायनो थाङोब्ला गंफ्रोमबो गामिफोरावनो जों मानेगे गंसे गंसे फरायसालि गायसननायखौ नुनो मोननाय जाबाय। आरो बिनि अनगायै जों गोरलै राहायैनो जों जोंनि फोरोंगिरि बेफोरबाय दि मानेगे साफ्रोमबो मानेगे फरायसालियावनो फोरोंगिरि बेफोरबायदि नुनो मोननाय जाबाय आरो फोरोंग्रा। नाथाय गोदो जों फरायसालि थाबा फोरोंग्रा गैया आरो फोरोंग्रा थाबा फरायसालि गैया बे बेफोरबायदिनि गोबां माने गे मा होनगोन उसुबिदा बेफोरबायदिखौ खोनानो मोन्दों आरो नोंथां। बेफोरनि थाखायनो जानो हागौ सोलोंथाइ आ गोदो बारा लायामोन नाथाय आथिखालाव गो बां सोलोंथाइखौ सोलोंथाइनि फारसेसो बांसिनै सुबुंफोरखौ बे मानेकि गावनि लाइफखौ दानो नाजानायखौ नुनो मोननाय जाबाय आरो। आरो आथिखालाव मानके सोलोंथाइखौ साफ्रोमबो सुबुंखौनो लानायखौबो नुनो मोनो सै आरो बेफोर सोलोंथाइखौ जों गोबां रोखोमनि आथिखालावथ' जेरैबायदि इन्टारनेटजोंबो जों सोलोंथाइ लानाय नुनो मोननाय जायो बे फोरो मानेखे जेरैबायदि अनलाइन क्लास आरो जिखिनि गुगलाव जों जि माबा मोनसे कुइसन नांगौ बेफोरखौबो जों गोरलै राहायैनो मोननाय जाबाय गोदोथ' बेफोरबायदि डि जेटेल मुगा बा अनलाइन मुगा नङामोन ना बेनिखायनो जों मानेखे गोदो जों मानेखे एसेब्लाबो सोलोंथाइनि फारसे जोङो नांगौ बायदि रोखोमै मोननाय जानायखौ जों नुनो मोननाय जायामोन आरो नोंथां।
औ।
नोंथाङा बे सोलोंथाइनि सोमोन्दै माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
अ नोंथां नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो आंबो माने एसे फोरमायना होनोसै नोंथां आ जिहे बे जोंहा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला गासैनिबो माबा मोनसे सोलोंनायनि बेलायाव गोग्लैयो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जेरैहाय आ जोंहा आ फरायनायनिल' बिथिङाव नङा जेनेबा सोलोंनाय बेफोरनो सोलोंथाइयाव गोग्लैयो आरोे जे बे गेलेनायफोराबो बेफोर मोनफा मोनफा सोलोंनानैसो जोङो ओ सासे मोजां गेलेगिरि जानो हायो बेबायदिनो जोंहा सोलोंथाइ होनायनि बेलायावबो फरायनायनि बेलायावनो आं बुंनोसै माखासे सोलोंथाइ आ सोलोंथाइ खौ लानानै जोङो उन्दैनिफ्रायनो लायै लायै जोङो देरजासिम जोङो जेब्ला स्टिम आमोन जेनेबा बेखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो हमनानै ला बर'निफ्राय ओ
औ।
बर'निखौनो एसे बुंना होनसै आं जेनेबा अ आ निफ्राय लानानै ख बेनिफ्राय आखर ओ सोलोंनो रोंनाय गासैबो बेफोर माने सोलोंथाइ मोन फरायनायनि बेलायावहाय आरो बेबायदिनो जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्ला माने सासे ओ मेगन खाना बायदिसो आरो आथिखालाव।
ओ मा बुङोब्ला जोंहा सोलोंथाइ गासैबो माने गुब गासैबो हारिफ्रानो माने सोलोंथाइ लायो माने सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोंहा ओ रोङि खौबो रोङो माखासे ओ बाथ्रा बुजि यि खौबो बुजियो आरो लोगोसे माखासे ओ हायै खामानिफोरखौबो मावनो हायो आरो बेबायदिनो ओ सासे फरायसाया जुदि मोजां सोलोंथाइ मोनो बा मोजां सोलों थाइ लानो हायो बा गावनि नाजानायनि गेजेरजों जेब्ला ओ सासे ओ जाफुंसार महर जेनेबा बिनि मोनसे थांखि लानानै जोंहा ओ फरायनानै सोलोंथाइ लानो हायो आरो। जेनेबा जोंहा उन्दैनिफ्रायनो फरायै फरायै ओ जेरैहाय सासे सुबुङा आं आइ पि एस जागोनबा आं सासे इन्जिनियारिं डक्टर बा प्रफेसार बा फोरोंगिरि जागोन बेफोरबायदि ओ थांखि लानानैहाय जोंहा सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो। बेबायदिनो जोंहा फरायै फरायै फरायबोनानै ओ जोंहा सोलोंथाइनि गेजेराव ओ जोंहा फरायनायनि बेलायाव माने गोबां आयदा दंखायो जेरैहाय जोंहा ओ साइन्स फरायोब्ला जों बेबायदिनो माखासे साइन्सनि लाइनाव थाङो सोरबा साइन्टिस्ट बेबायदिनो हायो आरो ना आरो बेबायदिनो इन्जिनियारिं डक्टर बेफोरनि लाइनावहाय बेबायदिनो आरो जोंहा दङ जोंहा ओ बेबायदिनो गोबां फान दं आरो जोंहा फरायनायनि बेलायाव ओ हमनानै ला आबादारि जानो गोसोब्लाबो जोंहा ओ आबादारि एग्रिकालसारनि जोंहा माखासे फसंथानफोर दंखायो जेनेबा ओ फरायसालिमाफोर दंखायो जोंहा बेफोरावहाय सोलों सासे मोजां गावखौनो ओ आबादारि बा आबादफोरखौ माबायदि गायनांगौ ओ माबायदि ओ बिगियानारि नोजोरजोंहाय माखासे मेडिसिन मुलिफोरखौ माबोरैहाय बाहायनांगौ बेफोरखौ मिथिनो मोनो आरो सोलोंथाइ गैया ब्ला सासे सुबुङा खाना बायदि बियो नोंगौ ओ मानो होनना बुङोब्ला जोंहा अबेबा मोनसे गला बा सपआवहाय थांनानै बबेबा मोनसे मुवा बेसाद खौ बायोब्ला ओ बिहा मोनसे हिसाब होबोनांगौ आरो हिसाब लाबोफिननांगौ जायो। नङा ओमबा नोंथां जेरैहाय ओ से नै थाम ब्रै बेफोरबायदि साननाय अवान टु साननाय बेफोरबो थ' जोंहा मोनसे सोलोंथाइयानो नङा होमबा बेफोरखौबो जोंहा सोलोंथाइ लानानैसो रोंगौ जेनेबा ओ मा दाजाब दानख' खालामनाय बेफोरथ' सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो रोङो ओ बेबायदिनो जों ओ बहाबा अफिसफ्रावहाय ओ आथिखालनि बुंनो जेनेबा बहाबा अफिसफ्रावहाय थांब्लाबो जोंहा सोलोंथाइ गोनांथार सोलोंथाइ गोनां जानाया ओ बहाबा बेंकनि बेलायावनो होन बहाबा स्टेसन बा पुलिस स्टेसन बेफोरबायदिनो बहाबा मेडिकेलफोरावनो होन जोंहा ओ मा मेडिसिनखौ बायनांगौ बेखौहाय ड क्टर फोरा माखासे ओ लिरनानै हरो नङा होमबा नोंथां? ओ बेखौ बुजिनो रोंनांगौ। बेखौ रोंनायाबो जोंहा सोलोंथाइ गोनां जानो नांगोन नङा ओममबा नोंथां दा बे सोलों बिहा जुदि सोलोंथाइ थाब्लासो बियो बे मुलिखौहाय बायनांगौ बे मुलिखौहाय जाहोनांगौ बेफोरखौहाय फरायनो रोंगोन सोलोंथाइ गोनाङा जुदि सोलोंथाइ गैया ब्ला माने बेफोरखौ जेबो रोङा आरो ओ बेबायदिनो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गोबां ओ सुबुं माहारिया माने जौगाबोदों ओ बेबायदिनो जोंहा ओ सोरबा सोरबा ओ गावनि हादर ल' नङा गुबुन हादरफ्रावबो सोलायनायखौ जों नुनो मोनसै आथिखालाव ओ आं जोंनि नोंथाङा दहाय बुंबोदोंमोनना ओ जों जोंनि बर' हारिनि गोदोनि सोलोंथाइ इनि बागै माने
औ
एसे सुंद'यै ओ बुंना होनोसै नोंथांनो। ओ जेरैहाय जोंना गोदो गोदाय माने ओ सोलोंथाइखौहाय जों बर'फ्रा लायानोमोन माने जों टामाने बेबायदिनो सोलोंथाइया मा बेखौनो बुजियामोन आरो। बेबायदिनो ओ जोंहा आबादल' मावो बेबायदिनो आबादजोंनो थांना थानाय माखासे बेफोरबायदिनो जौफोरखौथ' एभेलेबोल मोन ना बर'फोरनियाव बेबायदिनो जौ जुवा बेबायदिनो गेलेनानै थायो बेबायदिनो सानसे माहा गफबनानै थायो गावजों गाव माने खौसे
औ।
सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनावनो बेफोरखौनो लानानै जोंना माखासे बर'फोरनि मेलेमजिबिफोरा बेफोरखौनो लानानैहाय ओ माखासे गोरों गोराफ्रा जोंना ओ बेबायदिनो गोबां माने खन्थाइ बेबायदिनो फावथाइफोरावहाय फोरमायबोदों आरो जोंना गोदो गोदायनि मेलेमजिबि जोंनि बर' फोरनि गेजेराव उजि जेननायफोरा माने बर'फोरखौ माने एसे सोलोंथाइ ला थों होननानै ओ नाथाय आथिखालाव गोदोनि बायदि नंलिया माने आथिखालावबो जोंना बर'फ्राबो गोबां दावगाबाय सोलोंथाइ लानानै। ओ सोलोंथाइ लानानै बिसोरो मिथिबाय जोंना बर' हारिया माबायदिहाय ओ गाव माबायदिहाय गावनि थांखिसिम सहैनो हायो।
औ।
माबायदिहाय गावनि